खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो
अ नोंथांजों आङो माखासे जोंनि बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दैसो सावरायनो हरनाय जादों मोन, हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे।
औ। जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा नारजि अमा ओ सबाय साम' आरोबाव अनला, दाउ, नाफाम बेफोरबायदियानो नङा होमबा? दानो आरो जोंहा बर'नि माखासे दोरोङारि ओ दामग्रा दे ग्राफोराबो जेरैहाय खाम, सिफुं, सेरजा, गंगोना बेफोर नङा होमबा? दा आङो नोंथांजोंहाय ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो। दा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओम नाफामनो सोमोन्दै आ नोंथांनो खोनथाग्रोनोसै।
औ।
दा नाफाम ओंख्रिखौ मारै सङो होननानै बुङोबा जोंहाथ' ना नांखागोन नङा होमबा? दा नाखौहाय जोङो सिगांग्रो दैमानिफ्राय लायनो थांग्रोनांगोन आरो।
औ।
बेनि उनावहाय जोङो नाखौ-नाखौहाय फोराननानै लानांगोन आरो। जोङो नाखौथ' फुख्रिफोरावबो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो फ ख्रियावहायथ' ना गिदिरफोरखौ दोनो। ओमफ्राय जोङो मा ना गिदिरखौहाय जोङो बानाया आरो बांसिनहाय ना फिसाजों बांसिन मोजां जायोना जेरैहाय ना मावाफोर बेबायदि गोरलै गोरलै ना मोननो थाङोना बे नाखौसो जोङो दैमानिफ्राय लायग्रोनांगोन आरो दा दैमानिफ्राय लायनानैहाय जोङो नाखौ फोराननानै लानांगोन मोजां ङै सुनानैहाय बिनि उनाव जेब्ला नाया मोजाङै रानगोन अब्लासो जोङोहाय मा बे नाखौहाय देनो हागोन आरो नाफाम। दा नाखौहाय जोङो बिदिनो फोराननानै लागोन। नाखौ नाफाम बानायनो थाखाय जों एसे बुरजाखौनो नो नांखागौ आरो एसेजोंथ' जोङो बारा ए बुरजायानो मोननाय नङा। दा बेनिफ्राय जोङो नाखौ सुनानै फोरानखाबाय फोराननायनि उनाव जो मा देगोन। जेब्ला देगोन नाया मोजाङै रानो अब्ला जोङो बे नाफाम देनायावहाय जों मा खालामगोन थास'बो होयो आरो हाग्रानि थास' गोसोमनि गांखंखौहाय जोङो देना देफायो आरो। बेनि बिगुरखौ मोजाङै जिरनानैहाय बेखौबो मा ओ हास'नानै फिसा फिसा हानानैहाय हो होनानै देफागोन आरो नाजोंहाय। बे नाजों थास'जों मोननै जों देनानैहाय मा खालामगोन बेखौहाय उनाव जेब्ला ला मोजाङै गेब्लेयो बे लाद्रा जानायखौहाय जों भयामफ्राव सोनानै दोनगोन ना। दा भयामाव सोना सोयो सोरबा आरो सोरबाया मा हासुुंआवबो सोनानै दोनो आरो औवानि हासुंआवहाय। दा भयामखौ जोङो मोजाङै मारै थेगोन आरो गोरायैहाय मारै थेनो नांगौ। जाहाथे बारहाबा बारहाबोब्ला बेहाय मैखुन बायदिसिना बारनो चान्स थायो आरो खाबु मोनो। दा बेनिखायनो जोङो मा बे ओ भयामखौहाय मोजाङै मारिनानै लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनावहाय आरो जोङो बेखौहाय जोङो दोनगोन दोननानै जों बेखौ ओ नै से दानै दानसो दोननांगोन आरो जोङो डाइरेक्ट देखांनानै जाया बेखौहाय माखासे सम दोननानैसो बेखौ जा जागोन आरो। बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौहाय माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो सिगाङावनो नाफाम खायफा खायफा थमेथ' जोंबो जायो आरो खायसे बिदै ओरैनोबो जायो नङा होनबा? दा नाफ फामखौहाय जोङो सि ओ टमेट' जों संनोब्लाबो जोंङो ओरै खालामोन सिगाङावहाय थाव संख्रि बानलु गासैखौबो सामब्राम जोङो जगार खालामनानै लाखागोन बेनि उनाव जोङो सारायखौ मोजाङै दुं सुंहोगोन होननानै लानांगोन आरो दा सारायखौ मोजाङै दुंहोनायनि उनाव थावखौ जोङो नांगौसेबांनि हरगोन बिनिफ्राय सामब्रामखौ होगोन बेनिफ्राय माखासे मस्ला मस्लिखौबो हरखागोन आरो आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो टमेट'खौबो टमेट'खौ हरनो हायो टमेट'खौ हरनानै एवनांगोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो नाफामखौबो एवफाखानांगोन बेबायदिनो जोङो संनानै जायो आरो दा नाफाम बाथोन ओरैनो नाफाम गोजा संनोब्लाबो जोङो मा सामब्राम बानलु मस्लाफोरखौ जोङो मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नाफामखौ एसे एवनानै लानानै दै होगोन आरो आरो जेब्ला नाफामानो दैया रानगोननो मोनां जायो होमबा बेवहाय माखासे दुन्दिया बोथोराव जों दुन्दिया होनो हायो आरो गंगार दुन्दियाफोर होनो हायो बेबायदि आरो होनबानो जोङो नाफामखौ बे बायदि सङो आरो नाफाम ओंख्रि संनाया एसेग्राब माने गोरा नङा ना नङा होमबा नोंथां जोंङो बेखौ गोरलैयैनो संनानै जानो हायो आरो नाफाम ओंख्रिखौहाय जोङो जोंनि बर'नि बे मोनसे नागार हायोबा एंगार हायो बेबो मोनसे ओंख्रि नङा होनबा दा अनला ओंख्रि खौबो जोङो मारै सङो थानो खोनथानोसै अनदलाखौथ' जों गोबां रोखोम मैगंफोरजों संनो हायो बेदरजोंबो सङ संनो हायो आलु मथर खख्लिं बेफोरबायदि होनानैबो संनो हायो मुलाजोंबो संनो हायो नङा होमबा आरोबाव मा जोङो ओ बे औवा मेवाया बेजोंबो संनो हायो आरो औवा मेवाइफोरखौबो दा आङो नोंथांनो अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै खोन्थानो सानदों आरो दा अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंहा सिगाङाव माइरं नांगोन माइरंखौसो जोङो ओ दा जोङो माइब्रा माइरं फोरजों सङा जायखि‌ जाया मा माइरंआनो जाया आरोखि मायब्रा माइरंजों जों अनला ओंख्रि संनो हाया दा माइ अनला ओंख्रिनि थाखाय जोङो माथा माइरंखौ बेखौहाय सिगाङावनो सुनानैहाय सोमनानै दोनगोन दोननांगोन दसे सम जोङो जाहाते अन माइरंया गुरै जायो बेनिफ्राय जोङो सुखांनानै लानानै दसे दै सराव होगोन बेनिफ्राय जोङो उवालावहाय देगोन आरो गोदोहाय उवालाव देयोमोन नाथाय दा ग्रेइडारावबो देनो हायो ओमफ्राय जों उवालाव देनायखौ आं खोन्थानोसै आरो नोंथांनो उवालावहाय जोङो बेखौहाय देनानै लागोन मोजाङैहायनो बेनि उनाव अन गुन्दैखौहाय जोङो खुरननानै लागोन बेनिफ्राय जोङो माखासे जोङो मेवाइफोरजों सङोबा मेवाइ औवा मेवाइखौबो जोंङो मोजाङै जिरनानै हानानै लानांगोन जोङो मेवाइखौबो एवनानै लानांगोन थाव संख्रि बानलु मस्ला गासिखौबो मोजाङै होनानै नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो ओ दसे मेवाइखौबो खोबहाब खोबहाब एवबाय थागोन मोनजासिम निनि उनावहाय दै होगोन ओमफ्राय साराय लोमजासे दै होगोन आरो जेब्ला दैयाहाय मोजाङै ग्लोब ग्लोब गोदौयो अब्लाहाय जोङो दसे सम गोदौ होखांनानै जोङो बे अन गुन्दैखौबो हरनाय जायो खायसे खायसे अन गुन्दैखौहाय दैजों लगायनानै हरो आरो ओमफ्राय आरो खायफा आखायजोंनो फ्रि फ्रि सारनानै हरो आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो एरनानै होबाय थानांगौ नङाबा अनला ओंख्रिया लाद्रा जानो नागिरो गथा गथा नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो बेहाय खारै होनांगोन आरो बेबायदिनो सङो आरो जेब्ला मोननोसै अब्ला जों बेहाय माखासे दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौबो होनो हायो दा नोंथाङाबो जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानगोन नामा
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय बरफोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दैहाय बुंनो सानदों
औ
मिथिखायोना नोंथां बे फोरबोखौहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोखानाय जोंहा बे बैसागु फोरबोखौहाय जोङो गोदान बोसोर खौ लानानैहाय जोङो फालिनाय जायो आरो बियो मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बर' हारियाहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादजों आबाद मावनानैनो जिउ खुंबोग्रा जोंहा मोनसे हारि बेनिखायनो जोङो आबादजों सोमोन्दो थानानै जोंहा गोबां फोरबोफोर दङ आरो बे फोरनि गेजेराव बैसागुआनो देरसिन आरो बैसागुआनो आंगोसिन होननानै ज जोङो खुंनाय जायो जोङो थांनाय बोसोर गोजाम बोसोरफोरावहाय जों आबाद मावनानै मा मा खस्थ' मोनबोदों माबायदियै जोङो दुखु सहायनांदों बेफोरखौ बावगार बेनि थाखाय जोङो बे फोर गासैखौबो बावगारनानै रंजानो थाखाय बैसागु फोरबोखौहाय जोङो खुंनाय खौहाय नुनो मोनो आरो। बैसागुखौहाय जोङो दा ओ मोननै खलबाव राननो हायो। बेनो जाबाय जोंना मानसि बैस सागु आरो मोसौ बैसागु बे मोननैयावहाय जोङो रानो आरो गोदोनि समावथ' जोङो बैसागुखौहाय मास मोनसे हालागै ओ रंजानायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो। नाथाय आथिखालाव जोङो बिब्दिनो सानबा बेफोरबायदि सप्ता खनसे बेफोरबायदिल' रंजानायखौ जोङो नुनो मोनसै। ओ सेथि सेथि खलबाहाय जोंहा बैसागुखौहाय ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सान खालि फुंबिलिनिफ्रायनो मोसौ थुखैनाया जागायजेनो आरो बे दिनखालि जोंहा गिबि सानावहाय जोङो ओ मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो। बेखौ मोसौखौहाय जोङो थुखैनो थाखाय जागायजेनो बे खोन्दोखौहाय मोसौ थुखैनाय होननानै बुंनाय जायो जोंहा। मोसौनि सायाव फोथायनाय सिबिनाय आरो बैसागुनि समाव बिसोरखौ औ बरायनो थाखाय जोङो बे हाबाफारि खौहाय मावनाय जायो आरो। आबादारि बर' हारियाहाय मोसौनि सायावनो थांना थानाय राहाखौहाय हगारसारो। बेनिखायनो मोसौफ्रा बेमार आजार गैयाजासे मोजांङै थाथों आरो मोजां जोलैनि गोबां मोसौ उजि जों बेनि थाखायनो मिजिंथिना मानसिनि बैसागुजों लोगोसे मोसौनि बैसागुखौबो खुंफानाय जायो आरो। मोसौ बैसागुखालि फुंआवनो मोसौखौहाय गलिनिफ्राय दैसा दैमा बिलो हाखरफ्रावहाय थुखैनो होलांनाय जायो। बे सानखालि बिसोरखौहाय लावथिजों बुनाय जाया एबा हामा होननानै जोङो फोथायनाय मोनसे बाथ्रा थ्रा दं आरो बिनि सोलाय बिसोरखौहाय माजों बुयो होनबा बिबार बिबार गोनां मोखोना बिफां दिगि लिथि बिबार गोनां खाथ्रि बिफां रायदों नोलोम बायदिखौसो बिसोरखौ बु बुनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो। बिसोरखौ थुखैनो लांनायावहाय ओम ओ लाव फान्थाव आरो हालदैनि बेदर हाफ्लेनाय थुख्राजोंहाय खुबैस्रावना बोर सारस्रिनाय जायो आरो बे समावहाय जोंहा मे थाइबो खननाय जायो।
बेफोर मेथायाइफोरानो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा हान्जा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननानै जोंहा हा मोनसे ओ मेथाइखौहाय रोजाबलांनाय जायो आरो। बे मेथाइनि गेजेरजों जोंहाय जोंहा ओ मोसौफोरखौहाय मोजां मोजाङैहाय मोनसे मोजां जोलै उजिथों जेबो बेमार आजार दाजाथों बिमा-बिफा बायदि मोजां हालुवा गेदेर जाथों होननानै जोंहा बेबायदि आसा लानानै बे गानखौ खन बे मेथाइखौहाय खननाय जायो आरो। मोसौखौहाय थुखैखांनानै गोदोनियाव लाव फान्थाव हालदै थाइखा दावा बिबार मोखोना बायदि बिबारफोरनि ओ मालाखौहाय गानहोनाय जायो आर रो। ओमफ्राय गं आरो आसुगुरावहाय थाव गोथां थाव गुवै फुननानैहाय होनाय जायो। हांगार आरो अन गुन्दैजोंहाय मोसौनि बिगुराव फाख्रा सिख्रा दागायनाय जायो बेबायदि खालामब्ला हप्तासे मोसौफोरखौहाय हाग्रा बारियाव थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनारफ्रा बे मो मोसौखौहाय जेबो खहा खालामनो हाया होननानै साननाय जायो आरो। मोसौ थुखैखालिहाय मोसौखौ उदां हगारनाय जायो संक्रान्तिनि मोसौ बैसागुनि मोनाबिलि समावहाय गलियाव जेवारि बाथि सावनानै मोसौफोरखौहाय बरायनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंङो मोसौ बैसागुखौहाय गाजा गोमजायै खुंनानैहाय जोंङो फोजोबो आरो ओ बे मोसौ बैसागुजोंनो लोब्बा थानाय जोंहा ओ बेनि बेलासियावनो जोंहा मोनसे फोरबो दंङो। बेनो जाबाय खुंखा जानाय बे - खौहाय जोंङो गोखा गोखै जानाय होननानैबो बुंङो आरो ओ बे गोखा गोखै जानायावहाय जोंहा ओ जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगंफोर माखासे मुलियि गुन गोनां मैगंफोरखौहाय बुथुमनानै जोंङो खुंखा खुंखा मुंनि खाजि एवजानाय जायो आरो बेयाव गोनां जानाय हाग्रानि मैगंखौबो गुबुन गुबुन जायगायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमैहाय बाहायनाय नुनो मोनो। खायसेफ्रा मोन स्नि आयदानि आरो खायसेफ्रा जौसे जौसे से बिदि आयदा बि दानि मैगंखौहाय बाहायो आरो मैगंफोरनि गेजेरावहाय बिलाइ बिफां थ' बेन्दों रोदा फिथाइ बिबार गासैखौबो गासैखौबो जोंङो बुथुम नानै लायो बेफोरखौ जोंङो एखमबानि समाव जों बेद बेरजोंबो संनानै जायो आरो एखमब बाहाय जों ओ बिदिनो ओरैनो दै एवनानै जायो आरो दा अखानायनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु जायो मानसि बैसागुआवहाय जोंङो सिगां गेदेर गोलावफोरखौहाय खुलुमनानै लायो। बिनि उनावहाय जोंङो बाथौ गुदियावबो खुलुमो बाथौ गुदियाव खुलुमख खांनायनि उनावहाय जोंङो बेबायदिनो मान लाखांनायनि उनाव गाजा गोमजायै जोंङो हानजा हानजा ज' ज' जानानैहाय जोंङो बोराइ बोराय बोरायजों बोराइ बुरिजों बुरि बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला बेबायदि एसे बैसो जानायजों एसे बैसो जानाय लोगो नांनानै ओ बयनिबो न'खर न'खर मागिहैनो थाखाय हाय मोसाहैनो थाखाय जोंङो बयबो थाग थियारि जायो आरो बेबायदिनो ज' ज' जानानै जोंङो मोसाहैनायखौ नुनो मोनो। मोनो दा जोंङो बैसागुखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो बेखौहाय सब था खनसेहालागै फालियो आरो आथिखालावहाय। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसैमोन नोंथां दा जोंहा समायाबो जाबाय।
औ नोंथां
औ दोनसै नामा बिदि
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।